औ औ।
औ नोंथाङा दा मा फ्रि ना नोंथां? औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। औ आइदाया जाहैबाय नोंथां ओ
सोलोंथाया औ मानसिनि जिउआव मानि थाखाय औ गोनांथार औ।
बा मानो गोनांथि नङामोन नोंथां दा सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो होननानै आङो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन औ।
औ अब्ला नोंथाङा जुदि एसे फोरमायना होग्रोयोबा आं मोजां मोनगौमोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां। नंगौ ओ आइदाया थिगानो दा ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां औ जेरैहाय जोंहा मा लेखा मोनबा मोनसे अंख'नि सोलोंथाइ बा बिगियान माने लेखानि सोलोंथाइ लानाय मोनसे थांबाय जोंहा ओमफ्राय बिनिफ्राय मा गेले सोलोंथाइ आरो जोंहा मा दंबावो मोनसे मा दानाय लुनाय दानाय लुनायनि सोलोंथाइ गायनाय फुनाय आबाद मावनायनि सोलों थाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय आरो मा ओ संग्राइ सान्द्रै हेबनायनि सोलोंथाइ गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ जों नुनो मोन मोननाय जायो आरोखि नोंथां दा जोंहा मां थाथोंसोसै औ गोदोनि गोदोनि समावथ' माने लेखानि सोलोंथाइया जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बर'फोरावहाय माने बारा बा गैबां गैखायामोन होनजायो नोंथां औ मोनसे ओनसोलाव मा साफा सा सानैल' माने सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दोंमोन आरोखि गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव जोंनावहाय मानि सोलोंथाइया मोन आबाद मावनायनि सोलोंथाइ दानाय लुनायनि सोलोंथाइ। बा ओ मा आखाइनि बिदि हाबाफोर जेरैहाय मा नुनो मोनो मोनबावो जों बिदिनो संग्राय सानद्रि बेफोरनि हेबनाय सोलोंथाइखौ जों नुनो मोनो आरोखि बेफोरनि रोंगौथि गोनांखौ जों नुनो मोनोमोन। औ दा गोदोनि बेलायावहाय गोदोनि गोदोनि बेलाखौनो आं बुंनोसै नोंथां माने गोदोनि सम समावहाय मा जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइ गैयामोन लेखानि सोलोंथाइ गैयामोन जेन'बा माने माइफोर
नोंगौ नोंथां थारैनो।
ओमफाय माबोरै मावो बा जेनेबा थाबसिन मावखांनो हागो गोन जेनेबा माइफोर लायबा आरोखि माइ बेखौ जों मोन मोनो सोलोंथाइ लाबाय माने लासैनो मै जों रोंनानै मा माइफोरखौ माबोरै गायनांगौ माइखौ गायनायखौथ' रोंगौ‌ रोंनाया खिन्थु बबे बोथोराव गायबा माने जों माने दैज्लां मेसेङाव जों गायनो हायो बेफोरखौबो जों माने सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों बेखौबो मिथिबाय नोंआ होमबा नोंथां औ आरो सोलोंथाइ गैयामोन बै समाव मा जोंना मा मोसौजों बांसिन हालेनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जायनि जाहोनाव बिगासे हाखौनो सानसे गाहाम साननै गाहाम हालेवनांगौ जानानै फैदोंमोन आरोखि नोंथां। दा लासैनो मा जोंनाव सोलोंथाइया फैबाय। मा गोदान गोदान आगजुफोर ओंखारबाय। दा मा जाखो माने बिगासे हाखौ से घन्टा से घन्टा खावसे बेफोरजोंनो हालेवखांनाय जाबाय जों बेफोरबादिबो मा बेफोरबाददिखौ जों जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मोनबाय आरोखि नोंथां आरो जोंहा नोंगौ नोंथां थारैनो। सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय मा फैबावदों गोदोनि दिनाव मा सोलोंथाइ गैयामोन। साख्रि बाख्रि गैयामोन बिजनेस गैयामोन। माने मा मावनानै जानो माने बे गायनाय फुनाय आखाइनि हाबाफोर बेफोरखौल' रोंगौमोन आरोखि बेनिखायनो मा न'खरफ्रा जौगायामोन गामि ओनसोलफ्रा जौगायामोन। नाथाय मा सोलोंथाइ मोननायजों लासै लासैनो मा साख्रिया माखौ बुङो बा सासे आर्मि जानोबा मा खालामनांगौ सासे पुलिस अफिसार जानोबा मा खालाम नंगौ सासे मास्टार जानोबा मा फरायनांगौ सासे पाइलट जानोबा मा फरायनांगौ जों बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय मोनबाय आरोखि नोंथां। दा मोननानै जों मोनथिबाय माबोरैहाय मा खालामनांगौ। अब्ला जों मोन्थिनायजों लोगोसे जों गावनो नाजाबाय नाजानायजों लोगोसे जों मा साख्रिफोरखौबो मोनबाय बिजनेसफोरखौ मावनो रोंबाय। दा जों न'खरफ्रा जौगाबाय बेफोरजोंनो मा ओनसोला जौगाबाय गामिया जौगाबाय हारिया जौगाबाय। जों बेफोरबायदि जौगानायखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय मोननो हादों आरोखि नोंथां। औ सोलोंथाइ गैयिनि जाउनाव मा गोदोनि दिनावहाय मा खोमसि फोथायनाय बेफोर बिराद जोंनि ओनसोलाव दंमोन आरोखि। दा बेफोर सोलोंनि सोलोंथाइया जोंनियाव फैनानै बेफोरबो मा दिनैनि दिनाव माने गोमालांनोबाय गोमालांनो हमबाय बा जोबलांबाय आरोखि नोंथां औ आरो जोंहा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ दंबावो जेरैहाय मा बिदिनो गेलेनायनि सोलोंथाइ जोंनि दिनावथ' मा गोदोहाय गोदो गोदाय मा फुटबलखौ बोरै जोयोमोन मारै फाउल हमो मारै साइद हमो बेफोरखौ माने मोजाङै मोनथियामोन आरोखि मा गोदोनि दिनाव मा बांसिन नारें जोमग्राफोरखौनो बल बादि जोनाय बिदै गलायनाय जोनाय माने बेैफोरखौसो जों नुयोमोन नोंथां दा सोलोंथाइ मोनबाय नालाय बेफोर गाससिबो माने रोंजोबबाय बला माखौ बुङो माबोरै जोबा माबारै जायो माखौ ह हमो मा हेन्द हमो माखौहाय मा अफसाइद हमो जों बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों बेखौबो मोनथिजोब्बाय आरोखि नोंथां दा नोंथाङाबो सोलोंथाइनि फारसे नोंथांनि मोन्दांथिखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंनानै थारैनो औ नोंथाङानो माखासे बाथ्राखौ फोरमायलांखाबाय सोलोंथाइया मा मा रोखोमै थानो हागौ दा बेनि गेजेरावनो आङो एसे लेखानि सोलोंथाइखौ एसे बुंना होनो सानदोंमोन लेखानि सोलोंथाइ नंगौ नोंथां लेखानि सोलोंथाइयाबो दानि दिगाव जोबोद जोबोद गोनांथि होननानै जों सानलाङो नोमा नोंथां मानो होनोबा दिनैनि जुगा मोनसे दावगानाय जुग ब गोनोखो जुग होनना बुङो नङाहोमबा नोंथां साइन्स टेक्न'ल'जिनि जुग नङा मोनबा नोंथां दा बे जुगाव जुदि खारफानो नांगौबा जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ नङा होमा नोंथां लेखानि सोलोंथाइखौ नांगौ दा जों लेखानि सोलोंथाइखौ मानो जेनेबा दानि जुाव जों ससे लामा ओंखारबा नङा नोंथां गुबुन ब राइलाइ नांगौजायो हिन्दी इंलिस इंलिस नङाबाबो हिन्दीफोर नङाबा नोंथां आरो जों साइन बरर्डफोराव गोबां बुस्थुफोर नुयो जों बेफोरखौ जों फरायनो रोंनांगोन नङा होनबा मा नोंथां दखानफोराव थाङोब्ला जों मिथिनो रोंनांगोन मा मुंफोरखौ न' नोंथां दा आरो लोगोसे जों गाव गावनि नामफोरखौ लिरनो रोंनांगोन आरो गाव लोगोसे इयुनाव नङ होमबा नोंथां फिउचाराव गाव गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो हानाय जानांगोन बुजायनो हानाय जानांगोन नङा नोंथां आरो सोलोंथाइ थायोब्ला गाव साननाय हनायफोराबो सोलायो आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो गाव गावनि जौगानायनि थाखाय जोंङो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो नोंथां
औ औ थार दिनैनि जुगाव नङा हबा नोंथां औ साख्रि बाख्रिनि
रुफानि गोनांथि जाबाय नङा होमबा नोंथां आरो नङा बेल' नङा साख्रि बाख्रि नङा मा नोंथां जोङो गाव गावनि जिउआव जुदि माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानो थाखायबाबो बा माबा मोनसे आबाद मावनानै जानो थाखायबाबो जोंनो सोलों सोलोंथाइखौ नांथारगौ दा बेनि थाखाय जोङो सोलोंथाइया दानि जुगाव जोंङो आङो गोनांथार होननानै सानो आरो नोंथां दा सोलोंथाइ थायोब्ला जोंनावहाय जों गाव गावनि जिउखौ माबारै दालांनांगौ।
थायोब्ला जोंनाव गाव गावनि जिउखौ मारै
समाजाव माबोरै थांना थानांगौ जों समाजाव बोरै गावजों गाव अनलायनांगौ। जों बेफोरखौ मिथियो आरो।
औ‌ औ‌
हेफाजाब होनो हायो नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइ जोंनाव थायो। गियान होनो हायो दा बेबायदि आरो आरो जों मा हादोरनि साफा साफा मोजां सासे सुबुं सुबुं जानो हायो आरो नोंथाङा सोलोंथाइ थायोब्ला आरो नोंथाङानो बुंखाबाय जेरै सोलोंथाइया गोबां रोखोम थायो बेनिखायनो
औ
न'खरखौ जोङो ट्रेनिं होनाय नुयो नङा होनबा नोंथां स्किल ट्रेनिं होनना बुङो जों जायखौ नङा नोंथां जेरै ओ कारेन्टनि बानायनाय बा दैनि मेसिन बा बेखौनो प्लाबार होनना बुङो नङा होमबा नोंथां बेफोरनि आरो लोगोसे जेनेबा जों दाउ अमाखौ बोरै फिसियो नङा होमबा नोंथां? बोरमाखौ जों बोरै लायो नङा होमबा जों बिजनेसखौ बोरै मावनानै जानांगौ नङाबा नोंथां नाखौ जों बोरै फिसियो नङा होमबा नोंथां? दा जों बेफोरखौ गोबां नुनो मोनो जेरै आइजोफोरनि थाखाय जेनेबा बिउटि पार्लार नङा होनबा बा बोरै खानाय सिनो नङा होमबा नोंथां बोरै मोखांखौ साफा खालामो। नङा होमबा नोंथां? आरो माखासे गोबांखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। दानि जुगावहाय माखासे आखाइनि हाबाफोर बेफोरो गासिबो स्किलनि हाबाजों आरो नोंथां दा दा जोङो नुनो मोनो नङा होनबा गोबां डेभेलप डेभेलप कान्ट्रिफोराव आखाइनि हाबाफोरखौ बिराद प्रायरिटि होयो जेरै जापान तापानफ्राव नङा होमबा नोंथां? जायनाव स्किल दङ बे साख्रि मोन खायो आरो जब मोनखायो सोलोंथाइया बिसोरनि थाखाय ओ स्किलसो नांगौ बिसनियाव नोंथां। जोंनि बायदि बे सला सल एम ए बिए बिदि जों फिसिनावहाय जाया आरो। बिसिनाव जायनाव स्किल दङ मोनसे स्किल माने बिसोरना मोनसे मोनसे कर्स नोंथां। जेरै जुदि नोंनाव खानाय सिननायनि नोंनाव खरस दंबानो खानाय सिननायनि हाबाखौ मोनखागोन आरो बिसोरनावहाय। नोङो आरो जुदि नों मेकआपनिबा नों मेकआपाव मोनखागोन आरो जुदि नों प्लाम्बारनिबा फ्लाम्बार लाव मोनखागोन आरो दा जोंनियावबो बेफोरबायदिया दङ आरो दा जोंनि मानसि फोरा बेफोरबायदिखौ लानानैबो गाव गावनि जिउखौ जों खुंबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दं नङा होनबा नोंथां? दा जोंनि ओनसोलाव गोबां आइ आइ आइ टि आइ बानायनाय नुबाय नङा होनबा नोंथां आइ टि आइ खाथि खालायावनो जेनेबा आइ टि आइ सेन्टार दा जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बे फोराव जों बिराद माखासे निसफोरखौ सोलोंथाइखौ जों नुनो मोनबाय। थादों आरो। आरो लोगोसे नंगौ नोंथां ओ माखासे दंबावो जेरै नोंथाङानो बुं खाबाय माखासे फुट बल टुट बलनि नङा होनबा नोंथां बेफोरबो मोनफा मोनबा सोलोंथाइ नङा होमबा जों फुटबलखौ बोरै जोनांगौ बोरै जोयोबा हाबो नङा होनबा नोंथां? जों बोरैबा गावनि गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ जों जौगाहोनो हायो नङा होमबा नोंथां? दाथ' बिराद खेला जायो नङा होमबा जेनेबा नोंथां जेरै वाल्ड काप माबा माबि जायो नङा होमबा नोंथां एसिया गेम बेफोरबायदि आरो जेनेबा जेनेबा गोबां रोखोम खोमआरि इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेलनि नङा होमबा नोंथां दा जों बेफोरखौ गोबां गेलेनाय खौ नुनो मोनो आरो सोलोंथाइनि गेजेराव बेफोरबो सोलोंथाइनिनो मोनसे बाहागो गोजा नङा होमब नोंथां? बेफोर गासिबो सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय। गोजा आरो नाथाय बेयो मोनफा मोनफा गाव गावनि आलदा आलदा आरो सोलोंथाइबाबो सोरबा गेलेनायनि सोरबा खमलायनायनि सोरबा ओ माबा क्रिकेटनि सोरबा फुटबलनि होमबा नोंथां बेफोरबायदि दा बेनि जोंहाथ' नोंथां समाबो जाबाय।
औ
दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ दे।